खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांखौ ओ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो बे आयदानि बागै सावरायनो हरदोंमोन नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ जागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबायदि खुङो आरो बेसे सान खुङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जागोन नोंथां। औ बेबायदिनो जों गामि जोंनि गामि ओनसोलफोरावथ' जोङो माने
औ।
जोङो बेबायदिनो स्नि सानखौ जोङो मा स्नि सान बैसाग फालिनायखौ जों नुनो मोनो औ गोदोहाय थ' माने बेफोरबायदि गोदोहायथ' माने सेट माने सेट दानसेयाव से दानफोराहालासे खुंनाय जायोमोननो औ नाथाय दानिया थ' जोङो माने स्नि सानल' खुंनाय जायो।
औ।
औ बेबायदिनो जोंहा माने बैसागो होनो ब्लाथ' माने जोंहा बर' बर'फोराल' नङा माने गुबुन हारि फोराबो बे बै माने बैसागोखौ फालिनाय जायो औ। औ बेबायदिनो जोंहा माने बैसागो होनोब्लाथ' जोङो माने मोसौ माने मोसौफोरनि बो मोसौनि बैसागो होननानैबो जों मिथिनाय जायो।
औ औ।
औ जोंहा माने बेबायदिनो बैसागोनि गिबि सान खालि जोङो माने
औ।
मोसौ थुखैनाय जायो औ मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगांनो जोंहा माने मोसौ थुखैनायाव नांगौ जानाय बेसादफोर माने फिथाइ सामथाइ बेफोरबायदिफोर खौ जोङो नागिरखानानै दोननाय जायो आरो।
औ।
औ जेरैहाय मोसौ थुखैनायाव गोनां जानाय बेफोरबायदिनो मुवाफोरा जाबाय जेरैहाय जोंहा दिग्लिगटि थाराय
औ
गथि औ बेफोरखौ जों होनाय जायो औ बेनिफ्राय आरो जोंहा बेबायदिनो फिथाइ सामथायाइ जेरैहाय लाव फान्थाव बेफोरबायदिनो आरो माने बेफोरबायदि थारायनि बेदर बेफोरखौबो होनाय जायो आरो नोंथां
औ औ
औ बेफोरबायदिनो माने गोबां बेबायदि होनानै जोंहा माने जाय मोसौ थुखैनाय दिन खालि जोंहामाने फुङावनो बेफोरखौ फिसा फिसा हाफ्लेजोबनानै जोङो माने बेखौ माला सुनाय जायो आरो नोंथां औ मालासुनानै माने बेनिफ्राय जों मोखौ खौ माने न'नि फख्रि एबा दैमाफोराव जोङो थुखैनो लांनाय जायो औ बेनिफ्राय जोंहा थुखैनोलांनायाव बे मोनसे खुगा मेथाइखौ खननाय जादों जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर बारायबाय था होननानै माने बेबायदि मोनसे खुगा सल'दों आरो नों थां औ बेफोरखौ जोङो माने खननाय जायो औ बेनिफ्राय जोंहा मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जोंहा माने औवा हासुंजों माने गोसोम गोसोम फ था होनाय जायो आरो नोंथां। औ बेनिफ्राय जोंहा बेलासि जाब्ला जोङो माने मोसौखौ न'आव लाबोनानै
औ
मोसौनि माने गस्ला गोदान गानहोनाय होनना बुंनोसै जेरै जोंहा फागा गोदान गोदान होनाय जाय जों मोखौनो औ फागा गोदान होनानै जोङो बेबायदिनो बेलासे जिगाबनि धुना होनानै बेफोरबायदिनो जोङो औ बहुद प्रसाद होनानै जों माने फुजा खालामनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ औ बेबायदिनो जोंहा बेनि अखानायैनो जोंहा माने मानसि माने गोबां बेबायदिनो फुजाफोर होनाय जायो आरो औ बेबायदिनो माने न'खरनि सोरबा सुबुंफोर थैनायनि मुङाव माने बेफोरबायदिनो जखाय गोदान जखाय गोदान संनानै आरो जि जोम गोदान गोदान माने बाउनाय जायो आरो नोंथां औ बेनि अन गायैबो जोङो माने बेबायदिनो गोदोर माने गोदोरफोर उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ खुलुमनानै बोर लानाय बेफोरबायदि फोरखौबो जों नुनो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ बेनि बेनिफ्राय जोंहा बैसागोनि से खालि जोङो माने नो थाङो आरो गामि गामि औ गामि गामि जोंहा मोसानो थांनाय जायो जोङो माने बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला ब्ला गथ गथाइ बेबायदिनो औ औ बेबायदिनो जोंहा माने बे लाइमोन आरो आइजोफोरनि गाननाय जोमनाय बैसागो गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जोङो माने आइजो फोरा जोंहा माने दख'ना गोमो ब्लाउस गोजा औ फालि गोजा बे बेफोरबायदि औ बेनिफ्राय खानायाव बिबार फ'था गोजा बेफोरबायदि लानानै औ बेनिफ्राय आरो जोंहा सेंग्राफोरनि बेलायाव बोराइफोरनि बेलायाव जों माने गामसा खायमा गस्ला गस्ला गुफुर बेफोरबायदिनो आरननाय औ बेफोर आर'ननाय गोथां बेफोरबायदिखौ लानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंङो माने गामियाव मोसाखां जोंङो माने बेबायदिनो जोङो गुबुन गामियाव मोसाग्रोनाय जायो आरो थां औ बेबायदिनो मोसाख खांनायनि उनाव जोंहा माने फैयै फैयै लास्ट दिना खालि जोङो माने जों गामियाव मोसानाय जायो आरो नोंथां
औ
बेबायदिनो गामियाव मोसाखांनानै जोंहा माने जोबथि जोबथि मोसानायनि उनाव जोङो माने बेफोरबायदिनो जमा मोसायै मोसायै माने मोनबोनाय बेबायदिनो रां बेफोरबायदि माइरं फोरखौ जोङो दोनथुमनानै औ जोंहा माने बे माइरंफोरखौनो एसे एनै फाननानै जोङो औ बेबायदिनो बेबायदिनो बेदर फिसा जखाय सेरेब बे फोरबायदि बायनानै जोङो माने गाजा गोमजायै जोङो जानाय जायो आरो नों औ बेनि उनाव जोंहा माने गामिफोराव बेबायदिनो फानस सन एबा फुजाफोर लाखिनाय जायो औ बेबायदिनो माने औ बैसागो थांनायनि मुङाव जोंहा माने गामि थानफोराव फुजा होनाय जायो औ बाथौ फुजा औ बेनि ओमफ्राय जोंहा माने बेयाव गासिबो गासैबो न'खरानो बे फुजा होनाय दिनखालि माने साफाहाय लिरस्रां माने हि जोमफोर सुस्रांनानै औ बेवहाय जोंहा माने दौरिफोरा गासैबो मोनफ्रोमबो न'खराव दै गोथार सारफैयो आरो औ बेनिफ्राय जोंहा माने गासैबो गामिन गासैबो गामिनि आइजोफोरा माने न'खरनिफ्राय सासे सासे थांनानै बेखौ आर'ज गाबहैनाय जायो आरो नोंथां
औ आरो बुंनो थाङोब्लााथ गोदो जोंनिया ओ बैसागुखौ गोदो गोदाय बिदिनो से दान थाङो खुङो होननानै फोर ओ खुङोमोन आरो नङा होमबा नोंथां जों बिदिनो स से दान खुङो होनना बिदिनो जों बिजाबफोराव एबा गोदोनि आबौ आबौनि खुगानिफ्रायबो मिथिबोदों ओमफ्राय खिनतु दा बिबदि ओ बिदि सि दा ओ मास मोनसेफोर खुंला आरो दा जोंनिया बैसागु ओ स्नि सानल' खुङो औ ओ बैसागआव जों बिदिनो मोननै मुंजों मोनथिजायो बिदिनो मोसौ बैसागु एबा मानसि बैसागु
औ औ नोंगौ
थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जों मोसौखौ ओ बिदिनो ओ हाखर राव एबा दैमा बिलोफोराव थुखैहैयो नङा होमबा नोंथां बिदिनो मोसौ थुैनायावबो गोबां जेराव मैगं थाइगं बेसादबो नांगौ जायो जेरै ओ बिदिनो ओ फानथाव जेनेबा पानिलाव बिदिनो हालदै गोथां दिगिलि गुति थाराय बेफोरखौ ओ नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां औ ओ थिग बेबायदिनो जोंनिया बैसागुआवबो बिदिनो गोबां ओ बिदिनो उम बिदिनो गोखा ओ गोखै मैगं थाइगं जायो नङा होमबा बिदिनो ओ सेजौसे ओ जों मुंनि जायो खाइफ फाया आरो बिदिनो ओ दानिया बांसिन बिबदि ओ सेजौसे बिबदि जाला बिदिनो खायफैया बिदिनो बि जसे बिदनै बिदिल' जायो आरो बिदिनो बैसागोआव जोंनिया बे थालिरनि फस्लाबो जायो।
नंगौ। औ औ दिंखिाया मेन आरो जोंनिया। बैसागु जानाय औ।
थिग बेबायदिनो जोंनिया बे मोसौ थुखैनायनि नखानाय जोंनिया। थ' मानसि बैसागु नङा होमबा नोंथां औ बे मानसि बैसागुखौ जोङो। फुङावनो दुगै लोमै आलारि बाथि लगायनानै जोङो। जोंनि गेदेरफोरखौ खुलुमङो आरो उन्दैफोरखौ। अनो नङा हबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोंनिया खायफाफोरा जोंनो अननानै मान बावो गस्ला दा बिदिनो दख'नाफोर मान बावो आरो बेनिफ्राय जोंनिया बे बैसागोनि। गोदान बोसोराव जोंनिया बिदिनो गोथैसिफोरनोबो। जेन'बा बावो आरो बिदिनो जुमाय सेरेब जा लोङोमोन बेखौ बावो।
औ नंगौ
ओ बिसोरनो गाननाय जोमनाय बावो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ थिग बेबायदिनो ओ बैसागो जोंनि बर'फोरा बैसागोआव दा ग्रा दामजुफोर बुंब्लाथ' जोंनिया खामा थाखागोन नङा होमब्ला नोंथां खाम ज ओ हारमुनियाम सेरजा बिदि थरखा बेफोर थाखागोन आरो
औ बेफोर नङाब्ला माने बैसागो मोसानाया गोगोम जाया आरो नोंथां औ
ओ खायफाफोरा बैसागो बोथोराव ओ गोबां रोखोमनि दामजु लानानै मोसायो आरो नोंथां बिदि खाम सिफुंल' नङा खायफाफोरा बिदिनो बक्सफोरबो लानानै। मोसानायखौ नुयो आरो नोंथां औ थिग बिदिनो ओ बैसागोआव जोङो बिदिनो जों गामियावल' रंजाया जों बि बिदिनो जोंनि खाथि खाला थानाय गामियाव रंजायो आरो गोदोथ'। गोदोथ' बिदि रंजानो थांनायाव जोंनो। गोदो बिदि माइरंफोर हरामोन बिदि दाउदै मैगं थाइगं बिदि हरोमोन होन्नानै ओ बुंदों आरो गोदोनि मानसिफोरा नाथाय दा मोसानो थांनायाव जोंनो बिदि माइरं ओ एबा फैसासो हरो आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
जों जा माइरं एसे फैसा एसे हरनायखौ जोङो लाना फैनानै जमा खालामना दोनो आरो। ओ थिग बिदि मोसा मोसा जोंनिया ओ स्नि सानखालि जोंनिया गामियावनो रं जयो नङ होमबा नोंथां गामियाव रं आरो गामिनि मानसिफोरा जा हरो जों बेफोरखौ ज' खालामनानै हाथाय बाजाराव जोङो थाङो आरो। हाथाय खालामनो ओमफ्राय जमानो ओंखाम बोथिसे एबा खाना जायो नङा होमबा नोंथां ओ जोंनिया बैसागो बुङोब्लाथ' बैसागु बैसागोआव बिदिनो जोंनिया जौ जुमाय एबा माइब्रानि जुमाय फिनाय बेफोरखौ। ओ सोर बांसिन बाहायो नङा होमबा नोंथां माने बैसागो रंजानायाव माने एसे जेन'बा बेफोरखौ लोङाब्ला माने खायफा माने रंजानो इन्टारेस मोना नङा होमबा नोंथां औ बेनिखायनो। जोंनिया बिदि ओ जौ सेरबा माने थाखायो आरो जौ जुमायफोरा। बिदिनो नोंथां बुंनायबादिनो। ओ जोंनिया बैसागो बायब्ला जोंनि ओ गामि एबा ओनसोलाव। बिदिनो ओ फोरबो खुङो आरो। बिदिनो मोसानाय बादायलायनाय एबा रोजाबगिरिफोर लाबनाय थिग बेबायदिनो। जोंनिया बिदिनो खेलाफोरबो बादायलायनाय होयो आरो नोंथां। बिदिनो खारनाय बादायलायनाय, बिदिनो काबादि बिदिनो फुटबल बायदि खेला होयो आरो आरो ओ थिग बेबायदिनो जोंनिया हराव बिदिनो मोसानाय बादायलायनायफोरा ओ जायो आरो माने गोजान गोजाननि मानसिफोराबो बेयाव मोसानो बादायनो फैयो आरो
औ नंगौ नोंथां।
ओ माने ओ गोदोनि ओ जोंनिया बिदि ओ गामि एबा ओनसोलाव गोदोनि फ्रायनो ओ बिदिनो सोलिबोखाबाय थादों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ दाबो आरो इयुनावबो बिदिनो ओ सोलिलांबाय थागोन आरो। बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां? औ नोंथांजों बैसागो फोरबोनि बागै ओ सावरायनानै ओ गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांदोबो राय्लायनानै गोजोननाय मोनबाय औ। औ दे नोंथां।